औ नोंथां खोनागासिनो नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथाङा मानोबा कल खालाम दोंमोन नामा?
आं नोंथांजों एसे दै जोंनि जिउआव ओ दैनि गोनांथिनि बागै एसे सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा बेस्थ' नङाबा सावरायनो हागोन ना?
आङो दा ओरैनोसो दंखायो नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां आयदाखौनो सायख'ना लादों माने दैया जोंनि थाखाय सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय बाहायजानाय मोनसे मुङा बेनिखायनो नोंथांखौ साबायखर बावदों बे टपिकनि सायावहाय माने सायख'ना लानायनि थाखाय नोंथाङानो बे दैनि बाहायनायनि सो मोन्दै नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा
औ औ जागोन दे ओ नोंथाङा जेरै बुंदों जों बयबो मिथिखायो दैया जोंनि सानफ्रामबो बाहायनायनि मोनसे मा होननानै जेरै जोङो दैयानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे मिथिंगायारि फुंखा होननानै जों मोनथियो। दै गैयाबानो जों थांना थानो हाया आरो ना जेरै जों बार गैयाबा थांनानै थानो हाया थिक बिदिनो थिक बिदिनो दै गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया जों जों मानसियाल' नङा ओ जिब-जुनार, दावउमा-दाउसा गासिबो माबायानो दै गैयाबा थांनानै थानो हाया आरो ना।
नोंथां थारैनो
उम ओ बेखायनो जों दै बेखायनो दैयाव जों दैखौ जोंनि दै ओ जिउनि फुंखा होननानै बुंनाय जायो। मानो होनोब्ला दैयानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा जेखौ जोङो फुंनिफ्रायनो उन्दुजासिम जोंङो दैखौ नांगौ जायो।
नंगौ नोंथां।
जोंनि सोलेराव सिक्सटि टु सेभेन्टि पारसेन्टनो दैजों दाजानाय। लोंनाय- जानाय ओ संनाय -खावनाय एबा दुगैनाय सा- साखोन - सिखोन लाखिनाय जोंनि देहाखौ बेफोरनि थाखाय जों सानफ्रोमबो दैखौ बाहायनाय जायो। जायो थोजासे दो- ओ गोग्गो दै लोंनाय गैयाब्ला जोंनि देहानि था- जोंखौ जेनेबा थोजासे जोङो दै लोंनाय गैयाब्ला जोंनि जोंनि सोलेरखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों थोजासे दै लोंनांगौ जायो आरो ना। मानो होनोबा जोंनि जोङो दै लोङाब्ला जोंना गोबां बेमारबो जायो दै गैयैनि बिनि थाखायनो जेरै उदै सानाय आबा ओ गोबां मेरला जाबावो आरोना जेनेबा आरोबाव देहानि मैला मुवाफोरखौ बोखानो थाखाय जोंनो दैखौ जों दैखौ लोंथारनांगौ जायो जेरैहाय जोंना किदनि स्टन एबा उ-उदैयाव अन्थाइ जानाय बेफोराथ' दाथ' बेराद खोनानो मोनो मानसिफोरनाव। उ-उदैयाव अन्थाइ जादों होननाया औ बेफोरखौ जोङो ओ उदैया औ अन्थाया जेनेबा एसे फिसाबाथाय जोङो दैफोरजोंनो एबा मुलि थरफा थरनै जानानैनो डक्टरजों एसे नायजानानैनो दै बुरजा गोबां लोङोबा बे अन्थाइा हारसिं गगारलाङो बिदि होनो आरो ना। अन्थाया फिसाबा अपारेशन खालामनांगोन खिन्थु बेयो अन्थाइया फिसाबाथाय जोङो बे माबा दैफोर दै लोंनायजोंनो गगारलाङो इदि होननाय जायो आरो ना आरो ओ आबादारिफोरनि थाखायथ' दैया जोबोद गोनांथार माइ बेफोर गायनो थाखाय मैगं -थाइगं, फिथाइ -सामथाइ गासैबो गायनो थाखायथ' जोङो ओ दैखौ नांखाथारगौ जायो मानोना माइ गायनो थाख थाखायबो जोंनो दैजों लोगोसे अखाबो नांगौ जायो। मानोना हालौवनो थाखाय बे हाया गुरै जाबासो जों हालौनो हागोन ना। बेखायनो जोंनो दैजों लोगोसे माइफोर गायनो थाखाय आबाद खालामनो थाखाय अखानिबो गोनांथि जायो आरो ना। थिग बिदिनो मैगं- थाइगं, फिफां- लाइफां, फिथाइ- सामथाय बेफोरखौबो गायनो थाखाय जोंनो दै नांगौ। बिबारफोर गायनो थाखायबो दै माने ओ मा होनो बेखौ जेब्ला गायजेनदों जों बेखौ बिफां- लाइफां एबा मैगंफोरखौ गोरलै समावनो जोङो बिसोरखौ मोजां दै होनानै मोजां फेदेरलाङाबा उनावहाय बिसोर थैनाय एबा रानलांनो बिदि जायो आरो ना। बिफां गिदिरफोरखौथ' दै होबाय थानाङा खिन्थु बे गोरलै समाव जेब्ला जों गायजेनो एबा जेबा बिसोर मोजां खिलिलांनो थाखाय बिसोरखौ मोजां खिलि होनो थाखाय जोंनो दैखौ गोनांथि आरो ना दैनि गोनांथि बिफां- लाइफांजों लोगोसे मा होनो बेखौ ओ दावमा- दाउसाफोरनि थाखायबा जिब -जुनारफोरनि थाखायबो दैया गोनांथार बिसोर जों जेरै माबाफोर ओ ओंखाम एबा माबा जानानै जोंनो हजम जानो थाखाय दैखौ नांगौ। थिग बिदिनो जिब जुनारफोरनि थाखायबो दैखौ नांगौ जायो बिसोरनोबो हजम जानो थाखाय माबाफोर जानानै एबा गरम बोथोरफ्राव बिसोरो गरमजों दै गांखांनाय बिदि जायो बेखायनो जोङो बुङोखि बिदिनो हाखर एबा दैमाफोरखौ गुबुंले खालामनाङा मानो होनबा बि सोर जों जों लोङाबाबो ओ जिब जुनारफ्रा बेहायनो दै लोङो आरो नाफोरनि थाखायथ' बियो दैयानो जायो फ्राय बिसोरनि न' बायदि जाहैबाय बिसोरो दैनिफ्राय ओंखारबानो थैयो बेखायनो जोङो बे दैफोरखौ गुबुंले खालामबाथाय बिसोरो दैफ्रा मैला जाबाथाय एबा जोङो दाखोर दुलाफोरखौ दैयाव गारहरबाथाय बे माबा नाफ्राबो हां लानो हानाय नङा
नंगौ नोंथां
औ बेनिखायनो औ गुबुंले जागोन बिनिखायनो आं बुङा आरोना दैखौ हाजासे बासायनांगौ एबा दै दानि समावनो जोङो खायफा खायफा मानसिफ्रा माने दैफोरखौ बिराद बाहायो आरोोना दैखौ मोन ओरैनो मोनदों होननानै बिराद बाहायो एबा गारलाबायायनाय दैखौ ओरैनो गगारहोनाय बेफोरो गोबां नुनो मोनो जेनेबा दुगैनाय समावनो टेपफोरखौ बन्द' खालामा लासे मेसिनफोरखौ बन्द' खालामा लासे हगारनानै दोनबाय थानाय बेफोरखौ बन्द' खालामनानै एसे दुगै माबानायाव एसे बन्द' खालामना दोननांगौ आरोोना बिदि हगारनायफोरखौ थिग बिदिनो जोंनि गंगा नदिखौबो जोङो गुबुंले जाथारबाय होननानै मिथिनो मोन्दों मानो होनना बुङोबा मानसिफ्रा गावसोरनि फााब फुंनावखौ माबानो थाखायहाय दुगैहैयो बाहाय बिनि थाखायनो गंगा नुदियावबो जोंना बिराद गुबुंले जानो हमबाय बेहाय इटि फाइभ पारसेन्टनो बेक्टेरिया एबा गोबां क्ल'रिनफोर मोननो थांदों माबा खालामनायाव रिसार्च खालामनायाव बेनि थाखायनो माने दैफोरखौ गुबुंले खालामनायफोरखौ दैमा रानलांनो हमबाय दा ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय बेफोर जोङो बेनिखायनो एसे दैफोरखौ माबा खालामनानै लानांगौ आरोना जथ्न' खालामनानै लानांगौ जेन' इयुनाव जोंहा बारा माबा जायोनि प्रब्लेम जायैनि जोंहानो नङाब जोंनो प्रब्लेम जागोन जोंनि थां थानायनि थाखायनो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनोसै साना नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा बुंनो हागोन आं सिगाङाव
नंगौ नोंथां आङो माखासे दैनि जों बबे बबेयाव दैखौ बाहायबावो आं बिनि सोमोन्दै एसे बुंबावो नोंथां जेरै जोङो दैखौथ' जोङो नोंथाङा मानसि आरो जिब जुनार गासैनोबो नांगौ होननानै बुंखांबाय जेरै बिफां लाइफां गासैबो जोंनि आबहावायावहायनो माने दैयानो गोबां बिफाव लानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बाहायनाय होननानै बुङोबा जेरैहाय जोंनि बे जोंनि बर' समाजावनो मोनसे देरसिनथाय जे फोरबो दङ जे जोङो बैसागो फोरबो जेरै जोङो सैथ्र' दाननि जोङो थामजिसे खालारावहाय जे मोसौ बैसागु जे फालियो जोङो बेवहायबो मा मोसौ थुखैनायावहाय जोंहा दैजों सोमोन्दो दङ दैया माने बर' समाज हाय माने गाहाय बिफाव लादों होननानैबो जोङो बुंनो हायो दिनै जे मोसौ थुखैनायजोंसो जोंहा मोसौ बैसागु जादों नङाब्लाथ' जोंहा बिदि थुखैनाय नेमखान्थि गैयामोनब्ला जोंहा मोसौ बैसागुआ जानाय नङामोन। बिनिखायनो जोङो बुंनांगोन दि जोंनि बर' समाजावबो दैया माने मोनसे दोरोङारि होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो जोङो दैखौहाय जोङो दैनि गेजेरजों माखासे जोङो मोब्लिब बानायनाय आरो जोङो कलकारखाना फोरखौहाय जोङो जे इन्डास्ट्रिफोरावहाय जोङो दै नङाब्लानो जाया बेफोरबायदि दैखौहाय जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो कल कारार नाथायसेे ओंखारनाय जे जाबोर गेसाव गोफोन लेथ्रा बुस्थुफोरखौ मा जोङो माखासे सुबुंफ्रा मा खालामो दै फारसे हगार हरनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेफोरनि गेजेरजोंनो माखासे जोङो गुबुंले जानाय खौ जोङो नुनो मोनो थिग जोङो बे बेखौ जोङो होबथानोब्ला जोङो माखासे राहा लानांगोन जे जोङो माखासे बेफोरखौ गारनाय जे दाखोर दालाफोर दैफ्राव गारहरनाय बेफोरखौहाय जोङो माखासे मोजां जायगाफ्राव जोङो डासटबिनफोर खालामनानै जोङो बेखौ ज' खालामनानै जोङो बेखौहाय सावगार होबा जोंहा मानि माखासे दैया दैफोरखौ जोङो गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो होबथानो हागोन बेनिखायनो जोङो बुंनांगोन मानसि जाथिया जों जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिमनो जिब जुनारफ्राबो दैखौ बाहायोखाय ओंखायनो जोङो माखासे राहा लानांगोन आरो दैखौ जोङो होबथानो थाखाय दिनै नोंथाङा बुंदोंदि गंगा नदिया दिनै ओइटिटु पारसेन्टआनो लेथ्रा जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जे जोङो कलकातानि जे जोङो दै जोङो बे हुग्लि दै बेखौबो जोङो बुंनो हायो बेबो बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन लेथ्रासिन दै होननानै जों बुंनो हायो मानो बेवबो माखासे जे नायबिजिरग्रा स्कुलारफ्रा माने नायबिजिरखांनायनि उनाव जोङो बे दैखौहाय लेथ्रा होननानै माखासे बेक्टेरियाफोरजों सोमजिजानाय एबा बेवहाय बेक्टेरियाफोर दङ होननानै बेखौहाय प्रसार खालामदों आरो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि दै सासेयावबो जोङो जों मानसि जाथिया मानो बेखौहाय मोजाङै जोङो जोथोन लानानै जोङो लाखिनो रोङाब्ला जोंहा आ इउन समावहाय जोंहा माखासे जेंनाजोंहाय जोंङ भुगिनांनो गोनां जागोन आरो दा जोङो दैखौहाय नोंथाङा बुंदों जोङो जेरैनो मोनो ओरैनो सोरबाबा टेप हगारलाबायनाय ओरै मेसिनजों गारलाबायनाय जोङो बै समावहाय जोङो माने दैनि जे क्राइसिस जागोन दैनि आंखाल जागोन बेनिखायनो जोङो दानिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ जोङो फानहरनानै दैफोरखौहाय जोङो मोजाङै जोथोनै लानानै जोङो बाहायोब्लासो मा होनो दैया जोंनि थाखाय जोबजासिमा माने दैया जोंनो थांनानै थागोन नङाब्ला जोंहा आबाद मावनाय मानसि दुमसि लोंनाय बेफोरावहाय मा होनो जोंहा आंखाल जागोन बेनिखायनो जोंङो दैखौहाय मोजाङै जोथोन लानांगौ दिनैहाय नोंथाङाबो मोजांथार आंनि सिगाङाव बे दै खौहाय मा मायाव बाहायो आरो दैजोंहाय मा मा खालामजायो बिनि सोमोन्दै नों थां मोजां खोन्थालांबाय जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां दा बिदिब्ला जोंङो सम बाइदि थांदिनि नोंथांजों दसे समावनो बेसेन गोसा जोंङो रावखौ खोनानो मोननानै आं बुहुद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिम आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय दे बि अ अ देऔ दे